नोंथां नोंथांजों आं दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो खालामनाय जादों। नोंथांङा फ्रि बा रायलायजागोन ना?
अ फ्रि
जोंहा दावबायनाया जोंनि जिउआव मोनसे गोनां बाहागो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
दावबायनायनि गेजेरजों जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो। आरो माखासे मिथियै बेसादफोरनि सोमोन्दैबो मिथिना मोनो आरो
औ
गोबां मिथियै बाथ्रा गोबां मिथियै बाथ्राफोरनि सोमोन्दै मिथिना लानो हायो आरो दावबायबायनायनि गेजेरजों जों बबे जायगायाव माबायदि आदार जायो माबायदि जिउ खुंङो आरो माबायदि गाननाय जोमनाय गानो बेफोरनि सोमोन्दैबो मिथिनो हायो, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ।
दावबायनायनि गेजेरजों जों गोजोननाय रंजानायखौबो मोननो हायो।
औ।
जों बिदिनो आसाम हादरसानि काजिरङा हायुङारि हाग्रामा गुवाहाटि, मानास, तेजपुर, शिबसागर, माजुलि बायदि बायदि जायगाफोराव जों दावबायहैनो हायो। बेफोर जायगाफोराव जों गावनि न'खरजों लोगोसे दावबायहैनो हायो आरो लोगोफोरजों लोगोसे दावबायहैनो हायो। बेबायदिनो जों काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव दावबायहैनो थाङोब्ला माखासे नुफेरै जिब जुनार जिब जुनारफोर आरो बिफां लाइफां बायदिफोरखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जों काजिरङा हायुंङारि हाग्रामायाव दावबायहैयोब्लाथाय थसेल' गं गोनां गान्दा आरो मोसा, मैदेर, मै आरि जुनादफोरखौ नुनो मोनो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
थसेल' गोना थसेल' गं गोनां गान्दानि थाखाय जोंना काजिरङा हाग्रामाया जोबोरैनो मुंदांखा। नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
बे थसेल' गं गोनां गान्दाखौ नायनो थाखायनो बे जों काजिरङा हायुङारि हाग्रामायाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बा हादोरसाफोरनिफ्रायबो गोबां सुबुंफोरा दावबाय फैयो। बेबायदिनो होमबा नोंथाङा दावबायनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ नोंथाङा दिनैसिम माबे माबे जायगायाव दाव-दावबायफेरखो?
आङो दिनैसिम बेफोरबायदि मिथिंगायारि जायगाफोराव बेरायहैबाय। जेरै हाजो हाजो हाजो जायगाफोराव।
औ। नोंथाङा जेनबा जोङो गुवाहाटि गुवाटियाव दावबायहैनो थाङोब्लाथाय गुहाटि सोहोरफोराव गुवाहाटियावहाय गुवाटियाथ' जोंना आसामनि बयनिख्रुइबो देरसिन सोहोर। बेहाय जों दावबायहैनो थाङोब्लाथाय उम बिदिनो माखासे माखासे मोनजाफेरि जिराद बायदि बेसादफोरखौ जाफेरि मुवा बा जाग्रा बेसादफोरखौ मोनजायो आरो बेहाय दावबायनो थाङोब्लाथाय जोङो ओ बुरलुंबुथुर दैमा आरो बेफोरखौबो नुनो मोनो लोगोसेनो बेहाय थांब्लाथाय ओ मोगोन बिदिनो बेहायथ' जोंना गुवाहाटी गुवाहाटियाव दावबायहैयोब्लाथाय जोङो जुनारसालि बेहाय जुनारसालिबो दङ बे जुनारसालियावबो जोङो थांनानै दावबायहैयोब्लाथाय जों बेहायबो माखासे नुफेरि जिब जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो रंजानाय खौ लानो हायो बेबायदिनो उम जों आरो मानास हाग्रामाफोराव दावबायहैयोब्लाबो बेहायबो जों मानास हाग्रामायावबो माखासे बेबायदिनो मिथिंगा आरो जिब जुनारफोरखौनो नुनो मोनो बेफोरावहाय जों दावबायहैनो थाङोब्लाथाय जेरैहाय गोजान गोजाननिफ्राय सुबुंफोरा दावबायनो फैयोब्ला
बिदिनो सोरबा सोरबाफोर फैनानै न' फारसे थांफिननायाव असुबिदा जायोब्लाथाय बेहायनो फैनानै जों आलासि महरै थानानै हर थानानै ओ दावबायनो हायो बेफोर सुबिदाफोरबो दङ आरो बेहाय दा दावबायनो थांबाथाय जोङो लोगोसे गावजों लोगोसे गा फोर बायदिखौबो लांफानो हायो नङा होमबा नोंथां
अ नंगौ नोंथां
बेबायदिनो बेरायनो थाङोब्लाथाय ओ जोङो हाग्रामाफोरखौ नायदिंनो थाखाय मैदेर साफारि मैदेर साफारियावबो गाखोनानै जों हाग्रामाफोरखौ नायदिंनो हानायनि राहा दङ आरो आरो जोङो बेहाय जिबफोरावबो गाखोनानै हाग्रामाफोरनि जुनारफोरखौ नायदिंनो हायो बेफोरबायदिनो जों बेहायथ' मिथिंगानि दाउसिन दाउलाफोरखौबो नुफेरि दाउसिन दाउला बिफां लाइफां गासि खौबो नुनो मोनो आरो बेफोरखौ नायनानै जोङो जोबोद गोजोननाय मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
नोंथाङा होमबा माबेबाफोर जायगायाव दावबायहैफेरदों दावबायहैफेरबाय नामा
औ दावबायहैफेरबाय
अ नोंथाङा एसे बुंनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा बेयाव बेरायहैनानै मा मा नुनो मोनदोंमोन
उम औ जेरै मानास हाग्रामाफोराव बेरायनो थांनाय समाव जिब जुनार रायनो थांनाय जायो जेरै आ जोंनि‌ मानास हाग्रामाया थरसे गं गोनां जुनारनि जेरै थरसे गं गोनां गान्दानि थाखाय मुंदांखा। बेयाव बे थसे गोनां गं गोनां गान्दाखौ नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदिनो जेरै दावरायाइफोर उम जेरै मैदेर, मोसा, मुफुर, सिंह, बान्दोर, मै बेफोर बायदिखौ नुनो मोनो।
औ नोंगौ।
बेफोर बायदिनो गोबां गोबां बेलेग बेलेग जायगानिफ्रायबो बेयाव बेरायनो फैयो।
गिबियावनो जोङो बेयाव थाङोब्ला
ओ बे मानास हाग्रामायाव गिदिंनो थाखाय। जिब एबा मैदेराव गाखोनानै बेरायनो हायो बेरायनानै नायनो हायो - बेयाव बेरायनो लांनाय समाव जोंखौ मोजाङैनो साबधान होनानै जेरै बाथ्राफोरखौ बुंनाय जायो मारै मारै थानांगौ मारै मारै नाहरनांगौ बेफोरबायदि
औ
आरो बेयाव जेरै मिथिंगायारि दंफां-लाइफां दाउस्रि दाउलाफोरबो नुनो मोनो। जेरैहाय धनेस दाावफोरखौबो नुनो मोनो।
औ
बेफोरबायदिनो आरो' दंबावो जेरै जोङो सुकिफोरावबो गोबां बिदिनो जिब जुनार नुनो मोनो। बेरायनो थाङोब्ला हाजो हाजो-हाला बिफां-लाइफां मिथिंगाजों बुंफबनाय उम समायना बेफोरबायदि मिथिंगाखौ जोङो नुनो मोनो।
औ नंगौ। जों बिदिनो सुकिफोराव दावबायहैनो थाङोब्लाथाय ओ खाथि खालानि सुबुंफोराथ' जों साइकेल बा साइकेल बा स्कुटि बाइकफोरजोंबो दावबायहैनो हायो आरो बेहाय जों सुकि हाजोफोरावहाय। ओ जे जानुवारि बा बायदि बायदि गोदान बोसोर बायदि फोरावहाय बयबो थांनानै बेफोर जायगायावहाय बा सुकिफोरावहाय ओ लावखार ओंखाम जाहैनाय थायो आरो बेहाय बिदिनो गोबां गुबुन गुबुन जायगानि सुबुंफोराबो फैनानै लावखार ओंखाम जाफैयो। बेबायदिनो आरो बे हाजो आरो मिथिंगा बायदिनि बायदिफोरखौ नायनानै गो जोननाय बा रंजानायखौ लायो। थिक बेबायदिनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
अ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथांजों रायज लांनानै गोजोननाय मोनबाय दा जोङो समाबो जाबाय नालाय बे जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां